औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों औ खोनादों
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बर'फोरा बोरैहाय गोदो आरो दायो आथिखालाव मा मा आबादखौ मावो आरो जोंङो। बर'फ्रा मा मा बोथोराव मा मा आबाद मावो बेखौ लाना सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ अब्ला जों जागायदिनि नोंथां जोङो बर'फोरा गिबियावनो जोंङो। ओंखाम जायो हिसाबै जोङो गाहाय माइ आबादखौनो जों मावो नङा होमबा नोंथां। जोंङो माइ आबादजों जों गोबां बिथिङाव जों दिनै ओ मावनायखौ नुयो गोदो जोंङो टेक्ट हालजों एवनानै मोसौ खौजों एवनानै जोङो हालखौ जोङो एवोमोन नाथाय आथिखालाव जोंङो ओ ट्रेक्टरजों बांसिन एवनानै जोंङो गायनायखौ नुयो। बिदिनो जोंङो बर'फोरा गोबां आबाद खौ जोङो मावो मावनायजों लोगोसे जोंङो ओ जोंनि बे नांगौ जिउआव गोबां ओ आदारखौ जोंङो थुब्रायनानै लायो आरो लोगोसे जोङो ओंखामजों लो माइ माइजों लोगोसे जे जोंङो जोंनि जानो थाखाय जों गोबां आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावो जेरै खुमब्रानि आबाद बिदिनो जोगोनार भिन्दि पटल बिदिनो लेस्रा पट बेफोरखौ जोंङो जों जानो थाखाय बर'फ्रा माइजों लोगोसे मावफायो थिग बिदिनो जोंङो मेसें बोथोरावबो जोङो जुखाम खांख्रिखल माने आलु पटल भिन्दि बेफोरखौबो जों लोगोसे जोंङो लाइ लाफा बेफोरखौबो जों बर'फ्रा फोनानै जायो। मानोना बर'फ्रा गोबां ओंख्रिखौ जोंङो माने आबादखौ मावनानै जोंङो जायो आरो लोगोसे जोंङो। जों माइ गायो होननानै बुङोब्ला जों माइखौ गिबियावनो जोंङो। ओ सोमग्रोनानै लायो माइखौ बिनिफ्राय जोंङो खोथिया फैयो। बिनिफ्राय जोंङो बैखोथियाखौ थामजि आरो नैजिबा दिननि उनाव जोंङो फुनानै बेखौ। फिन गायफिनो आरो नोंथां बेखौ जोंङो। थाम दान आरो थाम दान खावसे समाव जों बेखौ माइ महरै मोननाय जायो अब्ला जों फिथाइखौ हायो आरो आथिखालावबो जोंङो गोबां मानसिया खासिजों हाला आथिखालावबो मो मेचिनजों हाग्रा मेचिन फैबाय जायनि थाखाय आबादारिफोरा गोरलैयैनो गावगावयनि माइखौ हानानै जोंङो बाख्रियाव लानानै दोनहैनो हायो आरो
औ
जाखांनायनि उनाव जों बेखौ दुब्लियाव साननै सानथाम मोजां सान्दुङाव फोराननायनि उनाव बेखौ जोङो बाख्रियाव सोनानै दोनो हुदाया जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव दोङो आरो नोंथां। मानोना जोङो माइ आबादखौ ओ खासिजों हायोब्ला गोबां सम लायो आरो माय आबाद रेबलांनानै जोङो सिरिलांनो हमो बेखायनो जोंङो आथिखालाव मेचिनजों बाहायो आरो मेचिनजों हायोब्ला खरसाया खम जायो होननासो जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ
दि जों हायोबा खरसाया जिदाइन जिदायनजौ जायखौ अथ्रस' होनो। आरो नोङो माइखौ खौ जुदि हानाय रोगानाय होयोब्ला नोङो खमैनो ब्रै मन नांगौब आरो अब्ला ब्रै मनाव जुदि ओ बिगा महनसेयाव जुदि दाइनजौ रां अब्ला नोङो गथ जायखौ जोङो थामजिनै रां थां थाया मानो थामरोजा नैजौ नोङो उल्थासो थाङो नङा होमबा अब्ला नोङो मेचिनजों हायोब्ला फैसाया खम जायो होननानै आबादारिफोरा फोथायनानै आथिखालाव मेचिनजोंसो हायो आरो जोंनि ओनसोलाव अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आबादखौ बोरैहाय मावो आरो माजों एवनानै गायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय आंनो।
औ नोंथां जोंहा आबाद होननानै बुङोबाथ' जोङो बर' सुबुंफोरनि खोथाखौ जोङो मख'नांगोन बर' हारिनि खोनथाखौ मख'नांगोन मानोना बर'फोरा आबाद गाहाय मोनसे हारि बियो ओ गावनि जानाय लोंनायखौ बांसिन माने गावनो आबाद मावनानै दिहुननानै लायो। थिग बेबायदिनो जोंना ओ माइ आबादानो जोंनि गाहाय जोङो मानोना ओंखामानो जोंनिओ गाहाय जाग्रा आदार महरै नि ओ बेनिखायनो जोङो माइ आबादखौनो गाहाय महरै मावो दैज्लां बोथोराव जोङो। ओ गोबां हायावनो जोङो माइ आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बिनि उनाव जोङो माइ आबादखौ मावखांनायनि उनाव जोङो हा मोनोब्ला जोङो फिथाइखौ हाना लांनानै मारा नानानै जोङो बोसोरसेनि थाखाय बेखौ जोङो ओ थि थिनानै लाखायो बोसोरसे जानायनि थाखाय बेबायदि हाबाखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय गोदोनि समाव बे आबाद मावनायाव जोङो नुनो मोनोमोन जे नांगोलजों हालेवनाय बा मोसौजों हालेवनानै माइ गायनाय नाथाय आथिखालाव जोङो ओ गोबां समनि आंखाल बा जोङो नांगोलजों गायोब्ला जों सम नांगौ। आरो समाबो ओ गोबां खहा जायो बेनि थाखायनो जोङो आथिखा आथिखालाव ट्रेक्टर लागायनानै हालेवनायखौ ट्रेक्टर लागायनानै जोङो सानसेयावनो गायनायखौ नुयो बेजोंनो लोगोसे आरो माइ हानायनि बेलायावबो जोङो औ मेसिन ओ मेसिनारि बेफोरबायदि दाजेमफोरजों हानायखौ नुनो मोनोसै आरो जोङो सानसेयावनो ओ जेसेबां बुरजाबाबो बेखौ सानसेयावनो गोबां हाजोबनानै ओ लांदां खालामनानै ओ गथायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफोर फैनायनि गेजेरजों जोंहा ओ मोजां जादों जोंहा जेखि जाया खामानिखौ जोङो ओ जोलदि थाब थाबैनो फोजोबनो हादों नांगौबायदि समावनो ओ बैनि थाखाय जोबोद खाबुबो जादों दा थिग बेबायदिनो आरो आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि मेसें बोथोरफोराव गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ जोङो मावो ओ जेरै
औ
ओ सामब्राम गुफुर बेफोरखौबो जों गायनानै लायो सामब्राम गोजा बेखौ गायो। ओमफ्राय जोंङो जोगोनारफोर गायो आलु गायो। ओम ओमफफ्राय थारुन गायो बिनि उनाव जोंङो सबाय सिबिं बेसर बेफोरखौ फोयो। बेफोरबायदि लाइ लाफा ओमफ्राय जोंङो फैयो।
औ
मुला फोयो बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जोंङो ओ फोयो बा आबादखौ जोंङो मावो आरो न'आव ओ जानो थाखाय बा लोगोसे बेजोंनो जोंङो एसे मालाबा समाव जोंङो बुरजा गायोब्ला जोंङो बेखौनो हाथार हाइ बाजारावबो फाननानै जोंङो बेनिफ्राय रां मोननो हायो। ओ थिग बेबायदिनो ओ जोङो थारुन आरो जोंङो आलुखौ बुंनो थाङोब्ला जोंङो ओ हाथाय बाजाराव फाननो थाखायनो एबा जोङो रां आरजिनो थाखायनो जोंङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां समाव। ओ बिनि थारुनखौ जों गायोब्ला बिनि थारुननि ओ बेदरफोरखौ माने बै मोनसे समाव माने गोबां बेसेन गोसायाव जोंङो फानहैनो हायो। ओमफ्राय ओ बेबायदिनो न'आवबो जानो लाखियो आरो जोंङो। ओ लोगोसे आलुखौ बेबायदिनो जोंङो न'आव नांगौखिनिखौ जोंङो लाखिबाय लाखिनानै बिनि नाङि बाहेरा बांद्राय जानायफोरखौ जोंङो ओ हाथाय बाजाराव जोंङो फाननानै हरदो आरो जों बे ओरैनो माने जोंनि ओनसोलाव बैफोर आबाद मावनायखौनो जोंङो नुनो मोनो नोंथां।
औ
अ
नंगौ ओ नोंथाङ बुंनायाबो सैथो नङा होमबा गोदान आाबादखौ जों बर'फ्रा मावो नङा होमबा जेरै जुखामखौ मावनोबा जोंङो एफाग्राब जोङो दि जायनि थाखाय जोंङो औ नों खोनादों नोंथां?
औ दसखोन दों दे।
औ जोंङो जुखाम आबादखौ मावनोब्ला जोंङो ओ एफा एफाग्राब जोंङो दैनि गोनांथि जाया नङा होमबा बेखायनो जोंङो मेसें बोथोराव जोंङो मावनो हायो। जुखामखौ आरो जोंङो खम बिबांनि जोंङो माइखौ ओ मेसें बोथोराव मावो मानोना जोंनि ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि दै मोना। जायनि थाखाय जोंङो अखा दै मोना बिनि थाखाय जोंङो मेसेंनि माइ आबादखौ एसे खम गायो आरो नोंथाङा जोंनि ओनसोलावहाय
औ नांगौ।
बिदिनो गोरान आबादखौ नोंथाङाबो मख'लांबाय जेरै जोंङो मुला आलु बिदिनो लाइ लाफ बा जों लोगोसे जोंङो आ माने जायखौ जोंङो नोंथाङा बुंलांबाय ओ पियास बिदिनो सामब्राम बेफोरखौ जोंङो गायफानाय जायो आरो एसे एनै जा जानो थाखाय लोगोसे बेसरखौ जोंङो फोथारगोन साफ्रोमबो मानसियानो बेसर फैयो जोंहा ओनसोलाव बेसर लोगोसे बे सबाय बिदिनो जोंङो जु आबाद बेफोरखौ जोंङो बर'फोरा आथिखालाव गोबाङानो गायनो हमदों आरो
औ
मानोना बर'फोरा गावसोरनि जानाय आदारखौ गावसोरनि थाव सो फोरखौ जोङो गाव गायनो न'आवनो दिहुननानै जायो। बेयो जोंनि मोनसे उरगिनिक आरो बेयो जोंनि देहानि जानाय लोंनायावबो जोंनिया देहाखौ जोथोन लानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां? दा बेखायनो जो जोङो न'नि आदारखौ जायोब्ला जोंहा जेबो उसुबिदा गैया आरो। जों दिनै मैद्रुखौ लाफाखौ जों गोथ थां गोथां रुनानै जों जानो हायो। आरो नों गोथांबो जानो हायो। नाथाय हाथाय बाजारनिथ' जोङो जा लाइ लाफाखौ जों बिदि रुनानै गोथाङै जानो उसुबिदा नङा होमबा? दिनै गोबां मानसिया रां रां आरजिनो थाखाय सोरनिबा जिउखौबो गेलेग्रा गोबां मानस सि दङ प्रिथिबियाव नङा होमबा? बेखायनो जोंङो बाहेरानि हा हु दङब्ला नोंहा न'आव गायना जानायानो बयनिख्रुइबो मोजांसिन हुदा आरो। बेखायनो जोङो बर'फ्रा आथिखालावबो जोङो गोबां आबादखौनो मावो। जायफोरा गोबां हा दङ। बिथांमोना गाव न'आव जानायजों लोगोसे गोबां आ आदारखौ बिथांमोना मैगं थाइगंखौ बाजाराव लांनानै फाननानै रां आरजिनायबो गोबां बिदि जोंनि ओनसोलाव दोङो आरो आथिखालाव। मानोना जोङो आबाद ओ माइ आबादजों मावनायजों लोगोसे जोङो। जोंनि जानाय उख्रा खेथि जायखौ गोरान आबादाव मावो। बेफोरखौ जोङो मावनो नांगोन आरो नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि ओनस सोलावहाय मेसें बोथोराव मा मा माइखौ बांसिन गायनाय मा मा माइया माने आबादखौ मावनाय जायो नोंथां? ससे बुंनानै होदो नोंथाङा।
औ नोंथां ओ मा मा माइ गायो होनोब्ला जोङो। दैज्लां बोथोराव ओ गोबां रोखोमनि जोङो माइखौ गायनाय नुयो। जेरै जोङो मास फुदि, रन्जित बिनि उनाव जोसा, माइब्रा ओ ओमफाय ओ आरोबाव दंबावो गोबां आथिखालनि ओ गोदान गोदान आदबजों दिहुन जानाय बा मुं होजानाय। माखासे माइफोर दंबावो जाय माइफोरखौ गायोब्ला जोङो गोबां फिथाइ मोननो हायो। बैफोरबायदि जोङो माइफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो। गाहायै जोङो माने औ
औ अब्ला नों थां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावराय नांगोखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै। औ गोजोन्थों नोंथां।